खोनादोना मा खालामदों दा नोंथाङा?
अ दान्दिसे जिरायना दं ओरैनो जेबो मावथ'वाखै।
औ दा नोंथांखौ आङो फन खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जों एसे दावबायनायनि सायाव सावरायदिनि नामा नोंथां सावरायजागोन ना नोंथां?
औ औ सावरायजागोन।
दा दावबायनाय होनब्ला नोंथाङा दा दावबायनानै मोजां मोनो ना मोना?
औ दावबायनानैथ' आं जोबोर मोजां मोनो दावबायनानै जेनेबा गोसोफोरा, गोसोआव थानाय औ गोजोननाय जोबोर गोजोननाय मोनो माबा औ माब्लाबफोरफोर दुखु दाहाफोर थाब्ला, दावबायना दावबायनो जुदि थाङोब्ला, होमबाना गोसोखौ जोबोर, गोजोननाय मोनो आरो बेफोरखौ दुखु दाहाफोरखौ बावगारजोबो,
दा नोंथाङा जेनेबा जों सुबुं माहारिया दावबायनांगौ ना नाङा बेफोरखौ मा सानो नोंथाङा?
औ आं दा दावबायनानै जिबायदि जिबायदि दा मिथिबोबाय, मिथिबोनाय बादिब्ला, गासिबो सुबुंफ्रानो दावबायनांगौ आरो दावबायनानै जोबोर, गोजोननाय मोनो, आथिखाल दा नुनाय बादिब्ला बिमा बिफा फोरा गावसोरनि गथ'फोरखौ गिनानैनो जेरै दावबायनो थांनो होआ। एब्ला दावबायनो थांब्लाबो खाथि खा खालानि सोहोर बा ओ ओनसोलफोरावल' थांनो होयो आरो औ बेबादि बिदिनो गोजान गोजान दावबायनो थांनो होआ आरो औ औ।
जायगायाव थांनो होयो आरोना जोंनि बेफोराव जेनेबा जोंनि लकेल एरिया बा गामि ओनसोलफोरनिखौ बुङोबा आरो थांजानो जेनेबा जोंनि बिमा बिफाफोरा थांजानो गियो आरोना?
औ औ नंगौ नंगौ।
दा दावबायनायजों जों जेनेबा दा दावबायनायखौ सावरायदोंब्ला दा नोंथाङा बबे बबे जायगायाव दावबायफेरखो।
औ दा आं दावबायनाय जायगाफ्रा जोंनि खाथि खालायावबो गोबां दावबायथाव जायगाफोर दं जेरै दारागाव होननाय जायगा दं जोंनि खाथियावनो आरो सुख खि दं।
औ औ।
जायगायाव आं थांफेरबाय आरो आरो गोजान गोजानाव बुङोब्ला जेरै क'क्राझार बेफोरबो एसे गोजानानो जायो जोंनिफ्राय बेफोरावबो औ। बेफोरावबो गोबां दावबायथाव जायगाफोर दं बेफोरावबो थांफेरबाय आरो आं।
दावबायनो औ नोंथाङा बे जेनेबा जोंनि बे जायगानिफ्राय बा जोंनि ओनसोलनिफ्राय बा जोंनि बे आसामनि बाहेरायाव बहाबाफोर थांफेरबाय नामा नोंथाङा।
दा दावबायनो थांनाया आसामनि बाहेराव बुङोब्ला दा शिलं थांनाय जाबाय शिलंआव थांफेरबाय। आरो भुटान होननाय जायो भुटान बेथ' जोंनि भारतनिनो बाहेरायाव जाहैबाय। औ औ गुबुन हादरावसो जाहैबावबाय बेयाव थांफेरबाय आरो औ। आरो जेरै दार्जिलिं बेफोराव थांफेरबाय आरो बेरायनो।
दा बे नोंथाङा शिलं थांदों होनदों बे शिलंनि जेनेबा शिलंआव मा मा नायथाव जायगाफोर दङ आरो बिनि सुबुंफोरा माबायदि आरो बिनि जाग्रा जामुंफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा।
औ औ दा शिलंआव बेरायनो थांनायाथ' जोबोद मोजां बाथ्रा। शिलंआव गोबाव गोबां बेराय थावना जायगाफोर दं जेरै गिबियावनो मोनसे सेभेन सिस्टार फल होननाय दङ जेरै दै बाज्रुम बुङो औ औ बेफोरखौ खौ नायनो जोबोर समायना आरो। बेफोराव जुदि जोंनि दा आसामनि आसाम रायजोनिफ्राय जुदि सोरबाफोर थाङाखैबा आंनि थाखाय दा बेयाव खेबसेबाबो थांथारनांगौ आरो गासिबो औ औ खेबसे खिनिखौ थांथारनांगौ आरो जेरै मोनसे दङ जेरै जोंनि इण्डियायाव बा जोंनि भारत बा बुहुमावनो बायदि मोनदोंमोन से खि क्लिनेस रिभार बुंनाय सोननाय दंना बे जायगायाव औ औ बे जायगायाव बो थांनांगौ आरो बिराद माने समायना बोरो आरो बे जायगाया बिनि दैया माने औ ओरैबायदि मोजां सिङाव जा नाफोर दं बा जिखिनि दैयाव थाग्रा जिबफोर थायो बेफोरखौ माने नुजोबो आरो सानिफ्रायनो औ औ ओ आरो मोनसे दं दाउकि रिभार बुंनाय बेबो बेबो जोबोर समायना आरो नायनो थाङोब्ला
बेबोथ मोनसे मुंदांखा दैमा ना दैमा आरोना बेयो
औ औ औ आरो शिलंनि बारहावायाबोथ जोबोर मोजां आरो गुसु
गुसु थान्दा जायो आरोना आरो ओ जोंनि जाग्रा जामुंफोरा माबायदि
औ जाग्रा जामुंफोराबो बेफोरनिबो ओ बेफोरबो ओरै मखथाव नङा जेरै जोंनि आसामावबो सो गोबां सो माने एखे एखे जायो आरो
औ बे जोंनिया बांसिन रुनाय जायो आरो
औ औ औ खोनानायाव रुनाय जायो जेरै दाथ जोंनि आसामाव जों जेरै जायो बेफोरखौ जानायखौ माने बेफोरबायदि जायो नाथाय गोबां गोबां रे रस्टुरेन्टफोर दं बा गोबां हटेल बा जाग्रा बेबादि दखानफोर दं जेराव जोंनि आसामफोरनि बायदिनो मोनजायो आरो
औ ओ जोंनि सुबुंफोरा सुबुंफोरनि जेनेबा माबायदि जायो रायलायनाय
औ औ दा बुंनो थाङोब्ला बिसोरनि मानसिफोरा जोंनि रायलायनाय खो बे बहुत आलादा आरो जा बिसोरनि राव खौबो एसे बुजिस्लाबा जोङो बेफोरो रायलायनाया गोबाङानो हिन्दी रायलायो एबा इंलिस फोर रायलायो आरो ओ औ
दा ओ जोंनि जेनेबा औ औ दे बुंनाय नोंथां
दा नोंथाङाबो बेफोरबायदि खाथि खालायाव बा गोजानफोराव बेरायनो थांफेरबायना
आं थांनाया थांबाय जेनेबा जोंनि आसाम रायजोनि बाहेरायाव थांबाय आरोना आङो
औ औ
दा जेरै नोंथाङा बुंदों सिलं बेयाव थांबाय आंबो बेनिफ्राय बे मा होनो आरो आङो एसे ओ माबायाव थांबाय बे मा होनो उरिस्सायाव निफ्राय उत्तर प्रदेशआव थांनानै फैदों आरो ना
औ औ औ
एसे दावबायहैदोंमोन उरिस्याव बे जोंनिया टेम्पोल मोनसे दंना जोगोनाथ मन्दिर होननाय औ बेवहाय एसे थांदोंमोन आरो जोङो आरो बे उत्तप्र औ
औ देलाय
बे उत्तर प्रदेशआव ओमफ्राय बे जोंनिया एसे मुंदांखा जेनेबा सोहोर बा जायगा बारानसि बा खासि होननाय दंना
औ औ औ नंगौ
थांदोंमोन आरोना
औ
उम
दा नोंथाङा बै जगन्नाथ मन्दिरनि थासारिफोरनि बागै एसे एसेफोर बुंनो हागोन नामा
ओ दा जोगनाथ मन्दिरखौ बुङोबाथ' बहुद जोबोद गिदिर मन्दिर आरोना बेयो थानसालि ओमफाय बेवहाय गोबां गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बा गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय बा हादोरनिफ्राय सुबुंफोर फैयो बेवहाय जोंनि आसामनिफ्रायबो बुहुत थाङो आरो गोबां थाङो
औ औ
मोजाङानो बेनो जोंनि थासारिफोरा बहुत नोङो मा मा मा जादनि सुबुं नायनो बा बिदि जायगा मन्दिरफोराबो गोबां दङ दाब दाब दाबनो बिदि आरो थांनानै जोबोद गोजोननाय मोन आरो मन्दिरनि अनगाबो जोङो एसे लैथोनि जिङावबो एसे गिदिंहैदोंमोन आरो ना।
औ औ
थो जिङाव बो थानानै दा जोंनियाव ओजोंहाय माने लैथोआव जिङाव थानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो थान्दा गुसु जायो बिरादनो।
औ औ।
बेयावनो बिदिनो
औ दा नोंथाङा आरोबाव मोनसे जायगा बुंबावदोंमोन ना?
औ बारानासि
औ बारानासि बेफोरनि थासारिफोरा माबायसा?
बेयावथ' जोंनिया बे बारानासि बुंबाथ' जोंनिया बे मा होनो बेखौ ओ बे थानसालिनि जायगाबो बुंजायो बेवहाय जोबोर फुराना फुराना थानसालिफोर दङो आरो आरो ओरैनो बुंनो थांब्ला बेखौ गंगा दैमा दंना जोंनिया बे गोंगा दैमानि जाय गा होननानै बुङो बेखौ बेवहायनो गोबां गाट दङ जेनेबा जोंनि बिदि मोनसे दुगै ग्राब्रा मानसि सुबुं बिदि जिरायनानै थाग्रा गाट थायोना। बेवहाय दङ आरो बे बेनि था खायनो‌ बे जायगाया मुंदांखा आरो बे। थानसालि आरो बे गोंगानि गाटफोरनि थाखायनो मुंदांखा आरो बे जायगायाव बेवहायबो गोबां फैयो गुबुन - गुबुन हादोरनि बे गुफुरफोर जोंनि जेरै फरेनारफोर। बिसोर फैयो आरो। जोबोद गोजोननाय मोनो जोङो। थांनानै माने गोसोखौनो सान्थि एबा बे जेनेबा जों दुखु गैयैफोरबायदि मोनहैयो आरो थांनानै।
औ -औ -औ।
थाङाबो माब्लाबाफोर समफोर मिलायोबा बेवहाय थांबानो जाबाय।
औ -औ -औ आं थांनो नाजागोन औ।
बेनि अनगा दं जोंनिया भुटान होनदोंमोन ना नों थाङा जेरै ओ भुटानावबो थांबाय। ओमफ्राय आरो जोंनिया दारागाव, सुकिथ' थाबाय। बेवहायबो थांनानै गोजोन्नाय मोनदों आरो
औ -औ।
दा नों नोंथाङा बे भुटान होनदोंमोन ना जोंनिया भुटानाव नोंथाङा थांनानै माबायदि मोनदों?
औ भुटानाव थांनानैबो गोजोननाय मोनदों। नाथाय बेनि जेरै भुटानावथ' ओरै बेरायनो थांनाय जायाखै ना बेयाव गोबाङानो जोंनिनिफ्राय माने मोनसे थांखि लानानैसो थाङो आरो।
औ थाव सोनो होननानै थाङो मानसिफोरा बांसिनानो औ जों थावनि फालांगि खालामनो। सोरबा सोरबा खायफा सुबुङा
नंगौ नंगौ।
दा जोंना भुटान होनोबाथ' गोबांस साइड दङ'। दा ओरैजाय जोंनाय गेलेंफु थायो। नांलाम थायो। समरुप जंका थायो। बिदिनो गोबां दं आरोना जों जेथिंबो थांनो हायो बेवहाय।
दा नोंथाङा बे दार्जिलिंआव थांदों होन्दोंमोन ना? दा बेेखौहाय बेवहाय माबायदि जायो बोथोर फोरा बे ओजोंनि बोथोरा
दा बोथोरफोरा बेयावबो जेरै ओ जानुवारिनिफ्राय ओरै मार्च एप्रिलफोरहालागै एसे मोजां जायो आरो बोथोरा बेयो गुसु जायो जेरै बुङोना ओ हाजो सायाव थानाय बैसा मोनो होननानै बा अख्रां सायाव थानाय बेफोरबायदिया जायो आरो जेरै जोबोर गुसु मोजां बार सोरो सोरो बेबायदि रोमै रोमै बार बिराद मोजां जायो आरो बेफोर जायगायाव।
दे होमबा नोंथां जोंना सावरायनाय समाबो बेखिनियाव
बाय माथो ना?
औ औ दे नोंथां दे दे औ नोंथां गोजोननाय थाबाय।